हेल'।
औ नोंथां।
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जोङो बिदिब्ला दा मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै।
औ नोंथां औ।
जिथु ओम जोङो आयदा बादियै। बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय। बेखौनो सावरायनोसै नोंथां औ। औ ओ जानाय लोंनाय मैगं मैला। बेफोरनि सायाव आङो नोंथांनिफ्राय मिथिग्रोनो लुगैबाय नोंथां।
जानाय लोंनाय मैगं मैला होनोब्लाथ' नोंथां जोंना नै दा दैज्लां बोथोरावहाय।
फोर आरो ना नोंथां।
औ औ दोरोङारि ओं ख्रि होनोब्ला' जोंना बर'नि होनोब्ला जोंना जिहेतु जिए टेक मोननाय। अनला ओंख्रै आरो। मा होनो जोंना गंगार गंगार दुन्दिया मस्ला।
उम।
गंगार दुन्दिया जिहेथु जों मस्ला हिसाबै माने बाहायनाय जायो आरो बा। जों गोथां मस्ला जिहेथु गंगार दुन्दियाखोनो एसे बुंनोसै आं।
औ औ।
गंगार दुन्दियाथ' जोंना माने। फ्राय जोंनि बर' न'खरनि बारि खनाफ्राव बा ओ। दंखल खाथि बा दैखर खाथिफ्राव जों गायनानै लायो नङा होमबा। गंगार दुन्दिया बा बेलेग बेलेग जायगायाव। बेलेग बेलेग नाम बुङो नामा बेखौथ' आं मिथिला जेनेबा जों जे होनो गंगार दुन्दिया।
औ।
जायखौ होनो गंगार दुन्दिया माने गंगार दुन्दियाआ जोंनि बर'। न'खराव थायो नालाय गासिनाबो जोङो बेफोरखौ मा बेखौ जोङो। ओ मा होनो मालाबाफोर जों नाजों फुदुंनानैबाबो जायो। बा दाउफोरजोंबाबो फुदुंनानै जायो। आरो जोंनि मैइन इउस बिदिनो जों बाहायो बेखौहाय मा। जों दालि ओंख्रिफोर सङोब्ला।
उम।
मालाबाफोर दालि ओंख्रिफोर सङोब्ला जोङो बेखौहाय मा। जोङो गांब्रै गांबा बासिनानै सुनानैहाय जोङो लास्ट जों मोनबा हाथाय माने बेखौहाय मस्रायनानै गारसननानै होनाय जायो आरो
औ
बेखुमगार तजयाख
औ
आरो गंगार दुन्दियाखौ जानो थाखाय आरो मोजांबो बिराद मोजां गंगार दुन्दिया
औ
सबनिबो न'खराव थाखायोनो आरो जोंना जिहेथु फिसा ैनो माने बियो जोंना जे एटेक आआव नाम मोनबाय माने सिनायथि मोनबाय बे जोंनि बर' बर'फोरनि थाखाय माने मोनसे गोग्गाथाव आरो आरो जिहेतु जोंना अनला ओंख्रि आरो नारजि अमा
औ
बेफोरथ' माने जोंनि बर'नि दोरोङारि जिहेथु नाम मोनख थानाय आरो माने मेन ओंख्रि आरो जोंनि बर'फोरनि जेथु नारजि नारजि होनोब्लाथ' जोंना फाथोनिफ्राय मोननाय
नंगौ
जेखौ जोङो गोथांनिफ्रायनो जानानै जेब्ला जोङो दंफाङा देरो अब्ला जों जेब्ला जों हाफायनाय सम जायो दंफांखौहाय जायखौ जोङो माने नारजिनि जिहेथु दंफां जेखौ फाथो दंफां फाथो दंफांखौ जेब्ला जोङो दुरुं बानायनो थाखाय बा जोङो हानाय जायो हाफायनाय जायो अग्ल' बे समाव जों गामिनि मानसिफोरा माने जेब्ला जायनावहाय फाथो दंफां हाफायगोन अब्ला माने जमा जानानै गासिबो माने हाफायखांनाय फाथो बिलाइखौ माने गैबो खानानै लानानैहाय खानानैहाय माने सान्द्रिफ्राव फोरानो सोरबा संग्रायाव फोरानो सोरबाया बिदिनो मुस्रिफ्राव फोरानो माने गोबां माने मेला मेला फोराननानै लाखानानैहाय बेखौ मा गोरान खालामनानै उखौ मुदाव माने जोङो खागदावनानै दोनखायो आरो
औ
जेब्लानो जों जानो गोसो जायो अब्लानो जोङो बेखौ सोरबाया नाजों फुदुंनानै जायो सोरबाया नारजि दोलो जिेखौ जोंना फेमास अमा मेजेम लायनानै जोङो बेखौ मा नारजिखौ संनानै जायो जिहेतु नारजि बेखौ जोङो खारै एसे होनानै संनानै जानाय जायो आरो बिदिनो थाहैबाय जोंना मेेनआ जाहैबाय अनला ओंख्रि अनलाखौथ' जों गासिबो मिथिखायो जिहेथु जोङो माइरंखौनो बानायनानै संनाय जायो आरो बे अनला ओंख्रिखौ जों गोबां रोखोमनि माने मैगंफोर होदेर नानै जानाय जायो बायदिसिना मैगंजों जों जायो बेदरफोरजों जायो थाइगिर फिथाइनि फ्राय लानानै बिबारफोरनिफ्राय लानानै जो भगब मान दानो जाय द
उम
जायखौ जों बारसिखा बिबारफोरजों जों गामिनि मानसिफ्रा मेनलि जायो
औ औ
बारसिखा बिबारफोरखौथ' जों माने बिदिनो जों गामिफ्रावल'सो मोन्जायो नङा होमबा जोंनि अबेबाफोर मा होनो हटेलफ्राव जानो होनबाबो जों बारसिखा बिबारजों अनलाखौ जों मोनजानो थाङा।
औ।
जों गामियावाल'सो जानाय जायो बा बिदिनो सेवालि बिबारफोरजोंबो जोङो गामियावल'सो जायो नङा होमबा दोरोङारि ओंख्रि। जिहेथु जों सेवालि बिबार आरो थाइगिर-थाइगिर फिथाइखौ जों थाइगिर फिथाइफोरजोंबो जों माने गामिफ्राव जानाय जायो बांसिन। जोंनाव
उम।
जों बेफोरखौ मोना। खिन्थु जों हतेलाव मेनलि जायोब्ला नार्जि जि दोलोखौ जोङो मा होनो हटेलाव मोनजायोबा अमा बेदरजों मोनजायो नङा होमबा।
औ औ।
दा एफोरबायदि आरो नों दिनो नोंथाङा मा बुंनो सानो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायावहाय बा मा फोरमायनो सानो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ औ। दा दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो एसे मख'लांखाबाय। नांगौसेबां जखानायखौ। मानो होनना बुङोबा माने दोरोङारि ओंख्रियाथ' जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर' गामिफोराव बा बर' सुबुं समाजाव जायगा लाबोनाय संनानै जाबोनाय ओंख्रिफोरखौनो जों दोरोङारि ओंख्रि बेवहाय खोलैनो हायो। दा बेनि गेजेरावनो जोंहा उम माखासेया माने जि आइ थेक बो मोननो हाबाय आरो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव। जिहेथु नोंथाङा मख'नाय नारजि ओंख्रि नारजि दोलो आरो अनला आरो गंगार दुन्दिया बेजों लोगोसे आरोबाव मैगं हिसाबै खेरा दाबसिनि दङ। ओ बेबो माने जोंहा जि आइ थेक मोननो हाबाय आरो। ओ बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। उम जोंहा जोंनि होननानै एक दा आलादा माने सिनायथि जों बेखौहाय मोननो हाबाय। अब्लाबो आरोबाव जोंना गोबां माने दोरोङारि ओंख्रिफोर दंबावो नङा होमबा नोंथां। जिहेथु ओ जोङो बे नारजि दोलो नारजि दोलो बा अनला बेफोर खौ जानायजों लोगोसे नारजियाथ' जोंना खौ जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनिबो जाबावो। खालिबोल' नारजि दोलोल' नङा। जिहेथु जों नारजिखौहाय ओ दैजों सोमनानै गुरै जाहोनानै बेखौ मोजाङै सुनानै सेब-सेबस्रोनानै ओमफ्राय मिस मिस मिस हानानै बेखौ ओ पियास सामब्राम गुफुर बानलु होनानै सिफ्लेनानै जों जोङो खाजि हिसाबै जों बेखौ जायो गोथाङैनो आरो ओ जोङो नारजि गोरानखौहाय माब्लाबा नाजों बिदै फुदुङोब्ला माने जिथु नारजि गोरानखौ ओ ओंखाम संनाय समफ्रावहाय ओंखाम उम दोनि दाखिनि सायावहाय ओ बेयाव दोननानै जोङो नारजिखौ गोरान स्रेम स्रेम खालामो आरो। ओमफफ्राय बेनिफ्राय ओ ना बिदै फुदुङोब्ला बेखौ सिख्रुबै सिख्रुबै बा सिफ्लेनानै ओ नायाव ना बिदै फुदुंनायाव जोङो होसननाय आं बेखौबो नुबोनो मोननाय जादों आरो दा बेबादिनो जोङो नारजिखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमैबो जों संनानै जानो हायो। आरो अनलानि खोथाखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय मा माजों जायो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि अनलाखौ जों जानो हायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
दा आं बे फारसे थांथ'ला आरजि कुथु आरोबाव दोरोङारि ओंख्रिफोर जोंहा गोबां दङ जोङो हाग्रानिफ्राय खांथिंलाबायनानै बर'फ्रा गोबां मैगं थाइगं जोङो जानो रोंगौ बा जोङो मैगं थाइगं खौ सिनायबोदों बा सिनायनो रोंगौ। अबे मैगंखौ जायोब्ला जोंहा देहानि थाखाय मा मोजां जायो अबे मैगंखौ जायोब्ला जोङो माने मा बेनिफिट मोननो हायो बेफोरखौ माने बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलोंनानै लाबोदोंब्रा सासेनिफ्राय सासेसिम मिथिबोनानै लाबोदों आरो जिहेथु ओ गथ' गथ' उन्दैफ्रा एसे लोमजानानै मोदोम दुङोब्ला बा सिथर ओंखारनो नागिरदोंब्ला बिसोरनो ओ सिब्रु आलु दाउ बेफोरबायदि संनानै जाहोनाय जिहेथु सिब्रुवाबो जोङो गायनांलाया बियो माब्लाबा एसे दैब' ओ जायगानि खाथियाव बा सिदोमा जायगाफोरावहाय सिबुरा रज'यो। जों बेफोरखौ ओ संनानै होयो। आरो जोंहा ओरै मानिमुनि बेफोरथ' उदैनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेबादिनो थाबावबाय जोंहा उसुमै जायखौ जारि होननानै बुङो।
औ।
बेबो मोनसे मुलि हारिनि लाइफां आरो बेबायदिनो नोरसिं नोरसिङा थ' गोबां गोथाव मोदोमो माने ओमफ्राय नोरसिंखौहाय गोबाङानो बुङो माने नोरसिं जायोब्ला नोरसिंनि गेजेरजों माने जोंनि थैनि जे खारथाय ब्लाड सारकुलेसन बियो माने मोजां जायो होननानै बुङो आरो ना नोरसिंखौ जानांगौ जोङो। बेबो मोनसे लाइफां हारिनि माने जों जाग्रा ओ मोदोमग्रा बिलाइ आरो बियो बेखौ जों गो गासैजोंबो जानो हायो जोङो। ओंख्रिफ्रावबो होनो हायो बेदर बेलाफ्रावबो होनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा हाग्रानि मैगं जेरै लाफा सायख' लाफा सायख'फोरखौथ' गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सुबुंफ्रा ओ सिगांनिफ्राय जाबोदों ना जाबोआखै जोंथ' मिनथिला ओ अब्लाबो जोंहा गोखा गोखै जानाय समाव जोङो नैबे लाफा सायख' मैगं बेखौ जोङो खांथिंनानै जानाय बेखौ नुयो। आरो खुंखा मैस्रुं ओ बेबादिनो ओ दाउ फेन्दा दङ' हाग्रानिफाय जोंहा ओरै थास' आथिं थाबाय थास' बेदर थास' बिथुरि थास' बिबार आरो बेबायदिनो जोंहा ओरै थाहैबाय दिंखिया ओ ओमफ्राय न'आवनो गायनाय मैगं थाइगंफ्राथ' गोबां जेरै लाफा लाइ मुला भिन्दि ओ जोगोनार खुमब्रा बेफोरथ' थाखाबाय। अब्लाबो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव जे जोङो हाग्रानिफ्राय खांथिंनानै लाबोनाय माखासे मैगंफोर बेफोरखौहाय जोङो खोलैजोबबावनो हायो आरोना नोंथां।
औ,
दा बेखिनिखौनो फोरमायबाय आं आरोबावथ' खौ जोंहा गोबां दङ' जों मख'जोबनो हायै अब्ला न औ औ दोनथ'नोसै बिदिबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
दे।